औ नोंथाङा मोजाङै खोनादोंना? अ नोंथाङा दायो बेस्थ नामा? मा मा खालामगासिनो दायो?
ओ जिरायदों।
आं नोंथांजोंहाय आ मा होनो इसे बादायलायनाय औ बादायलायनाय नङा मा होनो दानाय लुनाय आरो जेखौ जों इंराजियाव हेन्दिग्रापस होनो बेनि बारै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ
अ नोंथाङा बिदि मा होनो हेन्दिक्राफ्स होनोब्ला मा बुजियो?
तारमाने आखाइजों दानाय लुनाय। जेनेबा मेला थायो जि दानाय औवा हेबनाय संग्राय सान्द्रि। दानो लुनोथ' आं रोङा बेयो हिनजावफोरनि जि दानाय लुनाया बांसिन जेनेबा जि दानाय माबा माबिफ्रा हेबलु हेबलायाव हौवाफोरनि जेनेबा संग्राय सान्द्रि हेबनाय खबाय जेखाइ हेबनाय बेफोरबायदि हायो आरो औवाजों हेबो।
हेबनायफोरावहाय एसे आखा फाखा नामा?
ओंहो आं रोङा।
हा एसे गोबारै होननाय
रोङा
ए जेबो रोङा नामा मोनसेबो मोनसेबो रोङा नामा?
मानो सो-सोलोङाखै नामा?
ओहो दानि जुगाव सोलोंखालादा मानसिफ्रा बायनानैसो लाबोजोबो बाजारनिफ्राय
नोंसोर लागोआव मानसिफोरा सुबुं फोरा बेबायदि हेबनाय दानाय लुनायाव माबायदि इनभल्भ जायो?
ओ मानसिफ्रा हेबो हेबग्राफोर दङ ओ मेलानो बानायग्राफोर दङ जेखाइ खबाय बानायग्राफोरबो दङ। औवाजों हेबनानै ओ दाननानै बानायो बिसोरो फानो बिसोर सासे सानै खादा खुदा गासिबखौबो ओमफ्राय जि दाग्राफ्राबो दङ दायो दानि जुगाव जिफोरखौ ओरैनो न'आव गामसा थामसा गान्नो बिदिखौसो दायोलै बांसिन ओमफ्राय इन्दि फोरनिखौ दाला बायगोन आरो बाय बा सोरबा सोरबा बायनो हाया नालाय दाम गोसा जाबाय नालाय इन्दिफ्रा गावबा गाव दायोनानै गानो ओं
ओमफाय गोबाङानो दानाय लुनायावहाय ओ इनभल्भ जानानै दङ होमबा नोंसिनि ओनसोलाव?
गैया बिराद खम। ओरैनोसो पार्ट टाइमसो दालाबायो टाइम मोनबा दालाबायो मानसिफ्रा एथ नुलाथ' दानि जुगाव दानायखौनो खम जालांजोबबाय बायजोबनानैसो गानो।
औ होमबा नोंनिबा मा दानाय लुनायाव इनभल्भ जानायफोरा ओ मा होनो खमायलांगासिनो लासै लासै नामा?
उम बिराद खम जालांगासिनो दानाय लुनायाव मानसिफ्रा दाथ' रोंखाब्लासो नों रोंगौ नामा?
आंबो रोङा रोंनाया जुदि बिदि दानाय लुनाया गोमालांजोबोबा बोरै जागोन? बिदि दानाय लुनायखौथ' जेन'बा जेन'बा जिफोर खौथ' मोचिनफोरजों ओ-ओंखारखाबायानो किन्थु जेरै खबाइ औवानि बुस्थु बानायो बेफोरथ' मेसिनजों खालामजायाना?
अह' बिसोरो खालामजाया बिसोरखौ बांसिन दानि जुग जुगाव ओंखायनो गुबुन हारिनि मानसिफ्रासो बानायो बिदिखौ बांसिनानो।
औ
गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बानायो ओमफ्राय फानो बाजाराव बिदिखौनो बायनानै लाबोयो जोंहा माथो खालामनो।
ओम नोंनिबा मानो। औ बर'फोरा मानो बेनिफ्राय जानगाराव थागासिनो जागासिनो।
अलसिया जाबाय मानसिफ्रा, बाबाय बानायनो दसेनो एकस' थाखा दुइस' थाखानिनो नों संग्राय सान्द्रै खादाफोरखौ फन्सास थाखा बिदिनिनो मोनोबा सोर एथथ' खस्थ' खालामनानै हेबनो बिदि मोनसे साननाय थाबाय।
आदसा होमबा, बे जेखौ जों दाम होनानै बायो बे दामफोरा खम जाथारोमोन नामा? बिदि खस्थ'नि थाखाय।
ओम, जायनाखि बेखौ फालांगि नोजोराव बानायदों जेनेबा बुरजा फाननो हायोबा बिसिनि थाखाय मोजां इंकाम दं, खिन्थु मोनसे मोननैनिल' थाखाय बियो जेनेबा रुजुयोबा बेनि बेसेना ओरैबायदि खमखि बेखौ बानायनो गोसो जाया आरो जेनेबा फैसाया मा-माबा मोनसे बस्थु बुस्थुआ जुदि फैसा बुरजा मोनबा जेनेबा कादा हेबनांगौ बेनि बुस्थुआ जेनेबा बाजौ रां बा सेेरोजा रां मोनबा मानसिफ्रा है माने थ' बुरजा फैसा गारनोब्रा आंनो हेबनो हाखायो बेबायदि साननाय मोनसे थागौमोन आरो, हेबलाबायगौमोन खिन्थु बेफोरनि दामानो बिराद खम जेनेबा एसेल'। जेनेबा खादाफोरनियानो फनसास थाखा साइथ थाखा बिदिनिनो मोनो होमबा बिदियाव हेबनो बायोना मानसिफ्रा। ओम बेनो आरो मेेन रिजोना बिदियावनो बालांबाय सोलोंला रावबो। ओम।
नों आम बे मा होनो? बे स्किलसखौहाय सोलोंनो गोसो जाया नामा?
नाय नायाव मानसिफोर हेबनायखौ साइस नुयो, खिन्थु गावबाागाव हेबबा खस्थ' बे खाथि सैनाय मा सैनायानो बिराद खस्थ'। जेनेबा हेबनायल'आथ' खस्थ' नङा खाथि सैनाय औवा दाननाय बिसो खस्थ' जायो बांसिन।
माने खस्थ'आ बारा आरो फिजिकेल वार्क नांगौना। औ नंगौ।
हिनजावफोरा दानाय लुनाया बेलेग हौवाफोरनि दानाय लुनाया बेलेग, नों मा सानो हौवाफोराबो जिफोर दानो हाया नामा? बा हिनजाव फोर बिदि हौवानि खामानि जेरै माबा फुलखौ हाया नामा?
मानो हाया जानो? आरामसे हायो बिदि नङाखि बियो मोनसे रेस्ट्रिकसन हायो बिबो हायो बिबो हायो खिन्थु मोनसे डभाइद खालामनानै लालायदों आरोना मानसिफ बे बोलो गोनां खामानिसो हग्रा मावनांगौ बोलो गैसिननायखौ हिनजावफ्रा मावनांगौ बेफोरबायदि मोनसे दिडभाइद खालामनानै लादों। समनिफ्रायनो गोदो समनिफ्रायनो। जेनेबा गानग्रा जोमग्रा बेफोरबायदिखौ, हिनजावा लाबाय खामानिखौ ओमफ्राय हेब्लु हेबला दानखाव दुनखाव बिदि बेखौ हौवाया लाबाय आरो।
जों दा जेन'बा वं सेर ब हेन्दन्दलुमफोराव नुयोना, बांसिन बै मेसििनजों दानाय जिफोरखौबो हौवाफोराबो गोबाङानो दायो हौवाफ्रासो बांसिन बाव। हम। नाथाय जेरै जों न' न'फोराव थायोना न'फोराव जि दानाय बिदि लकेल होनाय जेखौ बिदियाव माथो नुनो मोना हौवाफोरखौ।
हम। मानोना हौवाफोरनिया साननाया जाहैबाय आलदा, हिनजावफोरनि साननाया आलदा। बे मोनसे थर्ट प्रसेसजों जायो सेन्टिमेन्टजों जायो जेनेबा हिनजावफोरनिया जाहैबाय दख'ना गानखायो नालाय जेरैखि जायाबाबो। ओंखायनो दानानै गानसैलै जोमग्रा जोमग्राय नालाय, जि गावबाागाव आगर एरनानै जोमो खिन्थु हौवाफ्रा मा गानो गस्ला लंपेनन्ट बेफोरबायदिखौसो गानोना। हौवाफ्रा होमबफ्राय बिदि थ दानो हायाना बांसिन ओंखायनो दानायबो जाया। ड्रेसबो थाला जेनेबा बेफोरबायदि बायनानै मोनो बिदिखौ होननाय जायो
अ नाथाय हौवाफोराबो गोबां बै हेन्दलुमफोरावहाय इनभल्भ वेबिंआवहाय इनभ-इनभल्भ जानानै दं आरोना
गोदोनि सम गोदोनि समाव हौवा गोबां दानो रोङोमोन सोलोङोमोन न'आव दालाबायायोमोन गामसाफोर जेनेबा फरदाफोर बेफोरबायदिखौ दायोमोन हौवाफ्राबो दाद्रायनि नङा हौवाफ्रानो खालामोमोन आरो ओमफ्राय दाथ' नोङो हौवा रोंबा हिजाव बो रोंब्लासो जाबायना दानि जुगाव सोलायलांनो थाखाय
औ मेसिननि बुस्थ थुफोरा बांसिन जाबाय आरो ना दायो
औ दानि जुगावथ' मेसिननि बुस्थु नों ओ न'आव दानायबानो टाइम कनजमिं जायोना बिरादनो मिचिनजों दसेनो जायो टाइम कनजमिं जाला मालाय थाब थाब जायो थाब थाब मोनो बेबायदि जाबाय बेनि थाखायनो बे गानग्रा जोमग्रानि बे सेनफ्राबो खम जाबाय जेनेबा मेसिननि था-थानायनि थाखाय नङाबाथ' नोङो न'आव दानायखौ बायनांगौबा जेनेबा बिराद दाम दाङोन ना आं दख'ना गामसा फोरखौ बायबो प्राइसआ अट'मेटिकेलि डाबल जायो जेनेबा नों गामसाफोर खौ नोङो मेचिननिखौ जेनेबा एकस' थाखानि मोनोबा बैबायदिखौ नोङो थिनस' सारिस' लागोन आरो गामसाबा न'आव दानाय बिदिनिया होमबा बिराद दामा बारासिन
होमबा ओमफ्राय फैगौ समावहाय जेन'बा नोंनिबा बै औवाजों बानायनाय हेबनाय लुनायफोरा लासै लासै गोमालांगोन नामा गोमालांजोबसिगोन नामा
गोमानायाथ' गोमाखागोन खम जाबायना आरो जेनेबा दानि जुगाव रोंखाला मानसिफ्रा आरो रोंलाबो जेनेबा गोदान गोदान जुगनि मानसिफ्रा ओमफ्राय जायनाखि एसे रोंनानै दंखायोमोन बिसोरबो दानिया दाला बानानै बेबायदि जाबाय आरो
उम
ओंखायनो गोमालांगोन लासैनो गोमालांगोन जे बुस्थु दं हेन्दलुमफ्राव सोलोंनाय बेफोरबायदियाल' थागोन बेनि थाखायबो इयुनाव आंनि सानो आरो कर्स लानाय माबा लानाय बेफोरबायदि रोखोमनिसो जालांनो हागौ
औ
औ
उम दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय दे सावरायनानैहाय